हेल' औ औ औ
मा खालामदों नोंथाङा
नोंथां आं ओरैनो दंथ'यो दायो
अ ओरैनो खबरफोरा मोजां
खबरफोरा मोजां मोनो नोंहालाय
आंबो मोजाङानो दङ' दे
न'खराव गाससिबो मोजांना
मोजाङानो दङ जेबो उ सुबिदा गैथ'आ नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रिआनो
अब्ला जोङो जायखिजाया मा मोनसे टपिकनि सायाव जों रायलायनो हागोन ना
औ रायलाय जायो
अ जोङ अब्ला मानि सायाव रायलायनो
हा
जों अब्ला मानि सायाव रायलायनो होनदोंमोन
औ जों जायो दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा गोदो मानसिफोरा माजों माजों हान्थियोमोन आरो दायो माजों माजों हान्थियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे
अ बेयोथ' मोनसे बिराद मोजां आयदा नङा होमबा
औ
उ दा होमबा नोंथाङानो बुंग्रोदो दे नोंथांनि मिथिनायखौ
अ हा
खोनादोंना खोनादों नोंथां मा होनदों
नों मा होनदोंमोन
नोंथाङानो बुंग्रोदो मारै मारै गोदोनि दावबायनाय दानि दावबायनाय एसे मिथि जिकुनु जाया बबेबा मोनसेखौ नोंथाङा बुंगोरबानो जाबाय
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
गोदोथ' जेनेबा दानि बादि गारि मथर गैयामोन साइकेलफोरबो गैयामोन नङा होमबा
औ नोंथां
सान समाव मानसिया गाव गावनि आथिंजोंनो गोजान गोजान जायगासिम दावबायोमोन नङा होमबा बिनि उनाव बेहाय साखा बाहायनाया फैदों आरो साखा बाहायनायनि उनावहाय जेरैहाय मोसौ गारि गराइ गारि जुनार खौ बाहायनानै बेबायदिनो गारि बानायनाय जादोंमोन आरो
औ
आरो आथिखालावथ' दा बेफोरखौ औ
ओ गा रिनि अनगायैबो आरो जुनारफोराव गा जुनारफोरनि बिखुङाव गाखोनानैबो हान्थियोमोन ना
औ औ बिनि सिगाङावहाय जागोन गारि बानायनायनि सिगाङाव आरोना गारियाथ' उनावसो फैबाय नालाय हाबाहैनाय खान्थिया बिनि सिगां माने मैदेर फोरनि बिथिङाव बा गराइफोरनि बिखुङाव गाखोनानै हान्थियोमोन जानांगौना मोसौफोरनि बिखुङाव गाखोनानै मोसौ मैसो
औ नोंगौ थारैनो
औ आथिखालावथ' दा गोबां बेबायदिनो हान्थिग्रा ओंखारबाय नङा होमबा
औ नोंगौ
खोनादों ना? आथिखालाव दा बेबायदिनो माबायदि माबायदि हान्थिग्रा बा दावबायग्रा जि- जिनिसफोर ओंखारखो बेखौहाय नोंथाङानो बुंदो नामा एसे
ओम जेनेबा गोदोनिखौथ' नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा गोदोनिथ' समावथ' माने दावबायनो थाखाय जेबो राहा लामा गैयामोन नङा होमबा आथिंजोंनो मानसिया दावबाय ओ आथिंजोंनो गुबुन गुबुन दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जायखियानो जाया मानो दावबायदोंमोन आथिंजोंनो
औ
दाथ' गोदोनि बादि नंलिया दावबायनायनि बिथिङाव गोबां सोलायनाय फैबाय
अ
एसेनोनाखि गोनोखोआ जौगाबोदों एसेनो माने जोङो खम समनि गेजेरावनो गोजान गोजान लामाफोरखौ जोङो दावबाय फानो हानायनि खाबुआ जोंनि गेजेराव जानानै फैबाय आरो
औ
अब्लाबो दासिमबो गोदोनि बायदि बि दावबायनाय जेनाखि जिब जुनारनि बिखुङाव गाखोनानै गारि जेनेबा मोसौ गारि गरायगारि बेफोरबायदियाव गाखोनानै दावबायनाय बेफोरबो जोबद्रायनानै थाङाखै जायगा लायै जायगा बेफोरबो एसे एनै दंबावो होननानै आं सानो
औ
खिन्थु दा आथिखालाव माने जोंहा माने समा मोनसे बिराद बेसेन गोसा जानानै फैबाय आरो माने समखौ समबो बिदिनो आद्रियाव हगार नो हायै दा मानसिनि खामानि मावनाया बेसिम जानानै फैबाय बेनिखायनो मानसिफोरा माने हानाय मानि जेसेबांनाखि गो गोख्रै दावबायनो हायो बे जिनिसखौसो जोंनि मानसिफोरा दा माने नागिरो आरो औ जेनेबा जोङो जौसे बे मा होनो किल'मिटार दावबायनो गोनां जायोब्ला जोङो थाबायनानै थांनांगौबा जोङो बेखौथ' साननै सानथाम नङा होमबा हमनानै लाबाय खमावनो साननै सानथाम आरो बिनि अनगायै नोङो गारि जेनेबा मै रेल गारि गराइ गारिफोर थांबाबो थ' बियो बिनि फिफ्टि पारसेन्ट खावसे समखौथ' बे लागोनल' होनोमबा आरो दानिया मा जाख ओमफ्राय बेफोरबायदि आरो बिनि गेजेराव बाइकफोर ओंखारबाय नङा होमबा बाइक फोरजों थाङोब्ला जोङो एसे से खम समनि गेजेराव सहैबाय जेनेबा सानसेनि जायगाखौ एक्स' किल'मिटारखौ जोङो ओरै दुइ घन्टा थिन घन्टा बेफोरबायदिनो समाव सहैनो हानाय
ओम ओम बिदियावनोनो मोनहैबाय आरो ओम
आरो बिनि अनगायैबो जोङो ट्रेनफोर ओंखारबाय नङा होमबा बासफोर ओंखारबाय औ आरो गोजौजों बिरग्रा दिङा आरो बयनिख्रुइ गो ख्रैसिन लामा हान्थिनायनि राहायानो बिर मा होनो गोजौजों जेना बिरग्रा दिङा बे आरो बबावबा गोजान गोजान जायगायावहाय
सानथामजों मोनहैनायखौबो औ जा घन्टासेआवनो मोनहैनो हानायबो जाबायना साननै सानथाम सानब्रै बेबायदि लानाय लामाफोरखौबो
बेखौहाय नोङो बिरगाआलि थांनांगौबा नोङो नै घन्टा थाम घन्टा बेबायदि समनि गेजेराव सौहैनो हायो आरो
औ मोनसे हादरनिफ्राय गुबन मोनसे हादराव थांनो गोनांबाबो इदिनो नै थाम घन्टासो बिनि गेजेरावनो मोनहैनो हानाय जाबाय आरो सारा बिदिनो
गोबां औ गोबां जौगाबोबाय
दा बेबायदियावहाय बेखौ
अ नोंथाङा एसे बुंबावदो
दि नों बुंला
नोंथांखौसो बुंगोन माबा बुंनो नागिरनाय खोनादोंमोन आं बेखायनो नोंथांखौ एसे एसे बुंग्रोदो होननानै सानदोंमोन आं
बेहाय माबा बुंनो नागिरनाय बायदिबाने नों बुंनो नागिरनायावहाय नोंखौ होबथानाय बायदि जानायखाय माने नों बुं
आं नोंथांखौसो एसे बुंबावनो थिननो सानदोंमोन माने बेखायनो आङो बुंदोंमोन ए सिरि थानायखाय दे बुंफिनदो नोंथाङा एसे
आं मा होनोनायग्रायमोन बावलायलांबाय सिलै
बेबायदिनो जेनेबा जोंहा दा औ मुवा बेसाद रोगानो थाखायबो बा बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो बेबायदि हान्था मेला ओंखारनायनि थाखाय जोबोद सुबिदा जाबाय आरो गासैबो बिथिङावनो होन फालांगि बिथिङावनो बा दारिमिननि बिथिङावनो जोंना फालांगि खालामनो थाखायबो जोंनिया अ मोनसे जायगानि मोनसे जायगासिम दैथायहरनो थाखाय समास जोबोर बेसेन गोसा नालाय माने दानि दिनावहाय दैथायहरनो मोजां जाबाय आरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो जारिमिननि बेलायावहाय जोंनो माखासे गोथां मुवाफोर नांगौ जायो नङा होमबा बै गोथां मुवा माने जेरावनोखि गोथां मुवा मोनो बै जायगायावल' दारिमिनफोरा दा गायसनजानानै थायाखै जायनि जाहोनावहाय बबेबा सुबिदा बायदियै ओ बेख मुवा मोननायनि गोजान जायगायावबो बेफोरबायदि दारिमिनखौ गायसननो गोनां जायो बेबायदियावहाय जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोथां मुवाखौ लांनायावहाय जोंनो गोबां ओ हेफाजाब होदों होननानै बुंनो नांगोन आरो जोङो ना
ओम नंगौ नंगौ थारैनो
उम उम मुवाफोरखौ जोङो गोदोनि बायदिनो ओ बेबायदि गोदोनि थासारियावनो थाबाय थायोमोनब्ला दासिमनि बेबायदि जौगानाय नङामोन आरो जे जायगायावहाय गोथां नुवा मोनो बै जायगायावल' दारिमिन गायसनथारनांगौ बेबायदि जागौमोन आरो सिगांनि समाव बेबायदिनो एफा एनै दारिमिन गायसननायफोरखौबो नुनो मोनो जोङो खिन्थु आथिखालावहाय मा लामाफोरा मोजां जाबाय हान्था मेलाफोरा मोजां दसे समनि गेजेरावनो जों गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हानाय जाबाय बेफोरबायदियाव माने गोथां मुवा मोननायनि गोजान जायगायावबाबो दारिमिनफोरखौ गायसननाय जायो आरो
औ थारैनो नोंगौ
अ अ
एबा
बेखिनिखौनो बुंगोन नागिरदोंमोन आं
मा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ आं बेखौनो बुंनो नागिरनायमोन होननानै बुंदों
बुंनो थाङोब्ला जोंनो जौगानायनि बिथिङाव लामा दिन्थिनाय लामा दिन्थिग्रा होननानै बुङोब्ला बे हान्था मेलायाबो मोनसे गुबै बिफाव लायो नङा होमबा हान्था मेलानि राहाया जुदि गैया जायोब्लानो जोङो माने मा जायो गोदोसोनानै थानो गोनां जायो नोंगोना नोङा नोंथां
नंगौ
दा बेखायनो जोङो हान्थामेलानि बिथिङाव माने जेसेबां मानि जौगाहोनो हायो एसेबांनो जोङो मा खालामनो हायो गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे दावगानो हायो आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
थारमाने सिगांनि जों रुजुनानै नायबा दायो जोबोद मोजाङाव फैबाय होननानै बुंनो नांगिरदोंमोना
बाय आरो मानसिनो जाखिनि सुबिदा नांगौ बेखिनि सुबिदाफोरखौ जोङो दिनै मानसि माहारिया माने दिहुनन्नानै लानो हाजोब्बाय जायनि जाहोनाव दिनै गोबां गोबां रोखोमनि साननो हा थावै मुवा बेसादफोरखौ मा खालामगासिनो दङ मानसिया दिनै दिहुनगासिनो दङ आरो बानायगासिन दङ बेबादि आरो सिगांनिफ्राय जोङो रुजुनानै नायोब्ला गोबां सोलायबाय आरो आरो इयुनावहाय जोङो आरोबाव बेबायदिनो गोजौनिफ्राय गोजौ जौगा लांबाय थानो हाबावगोन दावबायनायनि बिथिं आनो जा हान्था मेलानि बिथिंआनो जा जाय खि जाया बिथिङावनो जोङो जों गोन होन्नानै फोथायहायो आरो
औ
खोनादों ना नोंथाङा
बेनो आरो ना होनबालाय औ खोनादों
अब्ला सावरायनायखौ औ सावरायनायखौ एसे यावनो दोनथ'लासिगोन नोंथां
दे होमबा
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे गोजोनबाय दे नोंनिसिमबो
औ दे दे
औ